औ हेलौ दा नोंथांनि मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो फन खालामनाय जादों। दा जों खेला गेलेनायनि सोमोन्दै सावरायसै ना होमबा गोदो गोदायहाय माबायदि खेला गेलेयोमोन जोंनि बर'फ्रा बेफोर सोमोन्दै एसे सावरायसै ना होमबा अ अ दा बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै
औ नोंथां
उम उम मानो होनबा उम गोदो गोदायनिफ्रायनो मोन बर'फोरा गोबां खेला गेलेबोदों ओ आरो दासिमहालागैबो माखासे खेलाफोर खौ जों गेलेनायखौ नुनो मोनदों आरो माखासे खेला ओ फ्रा जोंनि गेजेरावहाय गोमालांबाय आरो जों बेफोरखौ नुलिया बेनि गेजेराव माखासे खेलाखौ जों सम सम नुनो मोनो जेरै खमलायनाय खेला बिदिनो गिला गेलेनाय गिला गेलेनाय गिला खेलेनाय गेलेनाय खेला बिदिनो ओ थाखुमालायनाय खेला बिदिनो थुंग्रि सिबनाय खेला आरो बिदिनो माखासे खेला दंबायो बर'फोरनि गेजेराव गोबांनो नाथाय माखासे खेलाफोरखौ आं एक्सेलि बारा इसिबां गोसोआव गैलेया
औ नोंथां
नाथाय जोंनि बर'फ्रा बैफोर खेलाखौ गोबां गेलेयोमोन गोदोनि दिनावहाय नाथाय दानि दिनाव अ गेलेनायखौ नुनो मोनलिया थेवबो माखासे ओजों खमलायनाय खेलाफोरखौ मालाबा मालाबा जोंनि सा बर' साहित्य सभा बिदिनो ओ बर'नि एबसुनि ओ कनफारेन्सफोराव जों मालाबा मालाबा खमलायनाय खेलाफोरखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा बै खेलाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर माने खेला बायदि जाना थालांबाय दा बैफोर खौ हारिनि खेला होननानै बुंनाय जायो नाथाय बैफोरो खेला खौ नागारनानै जोंनि गोदोनि खेलाखौ नागारनानै जोंनि माखासे ओ लाइमोनफोरा माखासे दानि दिनावहाय फुटबलखौ बांसिन जों गेलेनाय नुनो मोनसै
औ नोंथां
मानो होनबा फुटबला जोंनि माने गेजेराव गोबां माने ओ गेजेराव दानि समाव जाखांफुनाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जों ओ बहाबा बर' गामिफोराव थाङोब्ला बर' लामा सामा थाङोब्ला जों गासिबो दानि दिनाव फुटबल गेलेनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनसै। आरो बै गेलेनायनि गेजेरजोंनो जों माखासे जि खायफानि जिउआ माने ओ मा होनो साक्सेस जादों आरो खायफा जिउआ ओरैनो थानानै गेलेनायनि गेजेरजोंबो आरो गेलेयोब्लाबो माने माखासे मानसिफोरा ओ मा होनो आं माबा मोनसे गिदिर देर जानो माबा मोनसे प्लिक प्लेयार जानानै आं माबा मोनसे मोनगोन बेनि थाखाय गेलेया खायफा मानसिफोरा मानो होनबा खायफा मानसिफ्रा देहानि थाखाय गावनि देहाखौ जोथोनै स्ट्रं लाखिनो थाखाय खायफा मानसिफ्रा गेलेनाय जायो आरो खायफा मानसिफोरा माने गावनि थांखि होसोथारनानै गेलेनाय जायो आरो खायफा मानसिनि थांखियाबो जाफुङो जेरैबायदि जोंनि गेजेराव दङ हलिचरन नार्जारि ओ दुर्गा बर' ओ बिदिनो आन्दार टु नाइनटिनना ओइटिनाव अ एसियान चेम्पियनशिप जानाय बिथांमोन खौ मनेेस्वरमोन बिथांमोननि मुंखौ जों लानो हायो आरोना मानो होनबा बिथांमोना जोंनि बड'लेण्डनि गेजेराव सुपारस्टार फुटबलार होन्नानै मिथिजायो मानो होनबा बै बिसोरबायदि माने ओ जाहैनो थाखायबा बिराद खस्थ' खालामनांगोन आरो गेलेनायनि गेजेरजोंबो जों माखासे सरखारारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनो आरो गेलेनायनि गेजेरजोंबो माने मा ओ गाव गावनि लाइफखौ दानो हायो आरोना आरो बेनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफ्राबो माखासे खेला गेलेनायाव आवगायलांबाय थागोन होननानै आं सानो नाथाय दानि दिनाव गोदो दिनजों आरो गोरोबलिया मानो होनबा दानि जुगा माने कम्पिटिसन जुग बादायलायनाय जुग बेखायनो माने गेलेनायनि बेलायावबो जों गावनि हादर गावनि हारि गावनि मुंखौ माने नाम खालामलांनो हायो माने गेलेनायनि गेजेरजोंबो आरो बयजोंबो सिनाय जायो मुलुग दरबाराबो बेनि थाखायनो माने खेला गेलेनाया जोंनि थाखाय गोनांथार नाथाय गोदोनि बायदि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने बेबायदि गोदोनि खेलाखौ गेलेबाय थायोब्ला माने जोंनि गेजेराव बेबायदि बारा एसेबांबो दावगानाय नङामोन होननानै आं सानो आरोना मानो होनबा गोदोनि खेलाखौ बांसिन मानसि फोरानो गेलेयामोन नाथाय जों बर'फोरनि सुबुंफोराथ' गेलेयोमोन नाथाय गुबुन हारिया गेलेयामोन बेखायनो माने बारा इसिबांबो डेभलप जानाय नङामोन बायदि आं सानो आरो ना
औ नोंथां औ
बेखायनो दानि दिनाव फुटबल गेलेनाया गोनांथार बयबो गेलेयो फुटबलखौ गामि नि उन्दै उनला गासैबो मानसिफ्रानो दानि दिनाव फुटबल गेलेनायखौ नुयो आरोना दा नोंथां आंनिफ्राय बेखिनियानो माखासे जोंनि बर'नि खेलाफोरनाव एक्सुेलि बर'फोरनि गेजेराव गोबां खेला दङ माने फिसा फिसा खेला दङ नाथाय बे बेफोर खेलाफोरखौ आं एक्सलि गोसोआव गैला माने गोदो हाय जिखिनि मिथिदोंमोन आं बेखौनो नोंथाङा आं फोरमायना हराय जाबाय
औ नोंथां दा नोंगौ नोंथाङाव जि जिखिनि बुंलांबाय बेयो गासैबो गासैबो सैथो दा बुंनो थाङोब्ला दा गोदोनि जा गेलेनाय बा दानि गेलेनाय गोबां फाराग दं दानि जुगाव गोदोनि जिखिनि खेला दं बा जिखिनि गेम दं बेफोरखौ जोङो दानि जुगाव जोबोर खम गेलेनाय नुयो जेरैहाय खायसेया गोमालांबायानोखौनो होननांगोन दा दानि गथ'फोरा दा बुंनो थाङोबा गिला गेलेनाय बा हा खिखर गेलेनाय बा हाखर गेलेनाय बेबायदिनो बाथा गेलेनाय गर गेलेनाय बेफोरबायदिखौ गेलेनो रोङा आरो नों नोंथां दा जोंनि औ नोंथां दा
बेखफोरनि गेजेराव गोबां सोलियोमोन हाखर गेलेनाय खिखर गेलेनायफ्रा
औ नोंथां दा बेखौनो आं नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों जोंहा दा जोंनि गथ' दा जमा जमा थायोब्लाबो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जों इन्टारनेटजों सोलिनाय गोबां गेमफोर मबाइलाव दा बैफोरबायदिखौसो जोंनि द द जेनेरेसननि बा दानि मुग मुगानि जा जिखिनि गथ'फोर दं जेखिनि गेलेग्रा दं बे बेसोरो माने मबाइलनि जे गेमखौसो बांसिन मोजां मोनग्रा जाबाय आरो दा नोंथां दा नोंथाङानो जिखिनि खेलानि सोमोन्दै नोंथाङानो ओ गुवारै आंनो फोरमायखाबाय बा बियो गासिबो सैथोखा दा बुंनो थाङोब्ला आं नोंथांनि सिगाङाव दा ओ ओ इन्टारनेटनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायगोन दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा इन्टारनेट इन्टारनेट नङाब्लानो जों हां गैया होननाय बायदि बिदि जालांबाय जोंनि दानि जिउ खांनायाव दा जिउ खांनायाव जोंहा इन्टारनेटनि जोबोर गोनांथार जाबाय दा बुंनो थाङोब्ला जोङो साफ्रोमनिबो ओ आखाइयाव जों गंफा गंफा इन्टारनेटजों सोलिनाय मबाइल नुयो मबाइल गैयाबानो जोंहा जेबो गैया होननाय बायदि जालांबाय आरो नोंथां दा बुंनो थाङोबा जों सोलोंथाइ सोलोंथाइआवबो जोंनो इन्टारनेटनि गोनांथि जायो दानि जुगाव औ इन्टारनेटनि बा जोहैसो जोङो ओ दानि जुगाव सोलोंथाइखौ नुनो मोननाय जायो गामि गामि ओनसोलफोराव नाथाय एसे एसे एनै ओ इन्टारनेटजों सोलोंथाइ लानाया खम नाथाय टाउन जायगाफोराव बेफोरबायदि जा जा इन्टारनेटजों सोलिनाय सोलोंथाइ बेफोरखौ टाउन एरियाफोराव बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां दा गामि एरियाफोराव एसे एनि खम दा बुंनो थाङोबा जोंहा इन्टारनेट इन्टारनेटजों जोंहा मोनसे फालांगि बा बायदिसिना बबेयावबा माबा मोनसे दैथायहरनो थाखाय जों इन्टारनेटखौ बाहायनाय जायो जेरैहाय जोङो मोनसे जायगायाव थानानै ओ सोरजोंबा रायज्लायनो बा गुबुन जाय गा गुबुन हादोरजों फन रायज्लायनो बा खबर लानो बेनि सोमोन्दै मिन्थिनो बैनि थासारिखौ मिनथिनो बैयाव मा जादों बेखौ मिनथिनो थाखाय जोङो इन्टारनेटजों जोङो थोंजोङै मिथिनो हायो आरो खम समनि गेजेरावनो गोदोनि बायदि बेबायदि दि जों लाइजाम बि बेफोरबायदि ओ जा पस्ट अफिसजों फैनाय लाइजाम बेफोरबायदिजों जों गोनांथि गैला आरो नोंथां दा जोंहा थोंजोङैनो
लांदां
ओ ओरैनो सानसेनि गेजेरावनो जों बैफोरबायदि ओ जिखिनि खारै मिथि गोनां खारि दा बिखिनि मिथिनो गोनां रादाब बेफोरखौ ओ जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो बु बुथुमनानै बा मिथिनानै लानो हायो आरो नोंथां दा बुंनो थाङोबा जोङो ओ इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगोनो जों गाव गावबागाव ओ मबाइल बायदिसिनायाव नायनानै गाव गावबा गाव इन्टारटेइनमेन्ट बा रंजानायखौ लानो हानाय जाहैबाय होननानै बुंनो हागोन जों जेरैहाय जों गोबां मबाइलावनो जोङो मोसानाय मुसुरनाय बेबायदिनो खमलायनाय बेबायदि गोबांखौ नायनानै जोङो गावनि जाखिनि गोजोननाय बेखौ लानो हायो आरो नोंथां दा जेरैहाय बुंनो हायोबा जोङो इउटुब फेसबुक बेबायदिनो इन्सटाग्राम गोबां एप दङ बे फोराव जोंहा गोबां मोसानाय बा गोबां ओ टपिकनि सा सायाव बेफोरबायदि फोरमाय बनाय भिडिअ' बायदिसिना नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां दा बैफोरो ओ जानो हादों होनोब्ला जोंहा इन्टारनेट थानायनि थाखाय दा इन्टारनेट गैयामोनबा जोंहा बेफोरबायदियाव जोङो गोबां ओ खम दावगागौमोन बा ओ उन जाना थालांगौमोन होननांगोन आरो
आरो औ औ
दा इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगोनो जोंहा बैफोर जाखिनि ओ जानो गोनां जानांगौ बेफोरो गासैबो जाबाय आरो दा बुंनो थाङोबा जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव हर फैसा बायदिसिना हरनो थाखाय जोङो गोदोनि दिनाव जोङो मानसिया थांथारनां नांगौ जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो बैफोरबायदि थांलायनांगौ गोनांथि गैया बयनावबो बेंक थायो ओ साफ्रोमनावबो बेंक थायो दानि जुगाव साफ्रोमनावबो बेंक गैयियानो गैया होनजायो फ्राय सोरबा सासे सानै थायो नाथाय फ्राय गासिबो दंजोबोआनो होननांगोन आरो दा बुंनो थाङोब्ला जेसेबां गोजानाव थायाथों मानो जोंहा इन्टारनेटआ जेरावबो सोलियो बेनि थाखायनो जोङो इन्टारनेटजों इन्टारनेटखौ ओ बाहायनानै जोङो बै जायगायावबो जा मानसिया थाङालासिनो जोङो बै जायगायावबो जोङो फैसा बायदिसिनाखौ फाथायहरनो हायो आरो
हायो हायो
दा जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांबाय बा दावबायनो थांबाय जोङो बै जायगानिफ्रायनो जोङो बयखौबो नुनो हानाय बा आं दि नै बेयाव दंफैयो होन नानै फोरमायनो हानाय जोंहा मबाइल दङ मबाइलाव जिखिनि फट' बायदिसिना सेबखांनानै बा भिडअ सेब खांनानै जोङो ओ औ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो आपलड खालामनानै खौ बयनोबो सिगाङाव बा गुबुन जायगायाव थानायनोबो जोङो फोरमायनो हायो आरो।
हायो हायो
फाय बुंनो थाङोबा जोंनि जायगायाव जोङो बर'फोरा जोंनि जायगायावदि मा दं बेखौ जोङो बयनिबो सिगाङाव सेबखांनानै भिडिअ'नि गेजेरजों बा फट'नि गेजेरजों बेबायदिनो सेबखांनानै जोङो आपल'ड खालामनानै फेसबुकआनो जा बेबायदिनो इउटुबानो जा इन्सटाग्रामानो‌ बेबायदि सेबखांनानै जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बेबायदिनो ओ मानसि सुबुंफोरनो जोङो देखायनो था खाय जोङो बेहाय आपलड खालामनानै जों बयनोबो देखायनो हायो आरो नोंथां। दा बेफोरो जानो थां जा जानो हादों बे इन्टारनेट थानायनि थाखाय जुदि इन्टारनेट गैयामोनबा बेफोरबायदिया जानो हाथाव नङामोन आरो नोंथां बेबायदि आरो दा इन्टारनेट फैनायनि थाखाय औ इन्टारनेट थानायनि थाखाय जोंहा गोबां खामानियानो गोरलै जादों बा खायसे खामानिया ओ ओरैनो जादों आरो दा बुंनो थाङोबा ओ
इन्टारनेटबो जोंहा गोबां मानसिफोरा खहाबो जादों औ खहाबो जादों गा माखासे मानसिफ्रा गाज्रिबो जालांदों
औ नोंथां खायसे बेबायदिनो हेकिं बेबायदिनो गोबां बेंक बायदिसिना खौ हेक खालामदों सोरनिबा जेनेबा बेंक बायदिसिनानि डिटेलस बायदिसिनाखौ लानानै बा खारैखौ बुथुमनानै गोबां ओ सोरनिफ्रायबा रां बायदिसिना लुथिनाय आरो साइबारनि एटेक बायदिसिना गुबुन गुबुन बेबायदिनो गोबां ओ खहाबो जानांदों आरो बेबायदिनो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों दा नोंथाङाबो इन्टारनेटनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन उम मानो ओमबा इन्टारनेटा माने जोंनि जिउ खुंनायाव गोनांबो आरो आरो बे बाहाय बुस्थुखौ बाहायब्ला गाज्रिबो होननाय बायदि आरोना। मानो होनबा जिउ खुंनायावथ' जोंनो गासैबो बुस्थुखौ नांगौ ओ उम बेखौ बेखौ नाङा बेखौ नांगौ बिदि होननाय गैया मानो होनबा जायफोर गोरा मोजाङै बाहायगोन बैफोरो माने मोजाङैनो ओ सोलिनो हागोन आरो जायफोरा गारजि मावगोन बै मानसिफ्रा गारजियैनो माने इन्टारनेटखौ बाहायबाय थागोन।
औ नोंथां औ
आनबा आरो बाहायग्राफोरासो मिथिगौ जे माने बबे मोजां बबे गारजि आरो बेनि गेजेरावनो जायफोरा माने मोजाङै बाहायोब्ला ओ फैसाबो मोनो आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो फेसबुक इउटुब इन्सटाग्राम बेफोराव सालायनायनि गेजेरजों इन्टारनेटनि जोहै जोङो मोजां मोजां भिडिअ' मोजां मोजां आपलड मटिभेस सन बैफोरखौ होनायनि गेजेरबो जों फैसाबो खामायनो हायो आरो गाज्रि लामा होनो माखासे मानसिफ्रा नि गेजेरजों गायजि गारजि ओ जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन साइबार एटेक। बा बेंकनि डिटेल्स माखासे सिकउरिटिफोरखौ हेक खालामजोबनो हायो आरोना इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंबो।
औ नोंथां औ।
दा बेनि थाखायनो बैफोरबायदि खामानिनि थाखाय गारजि खिन्थु माने जुदि जों सुबुङा मोजाङै मोजां बाहायोब्ला